औ मा खामना दं नोंथाङा दा?
आङो नै दुगैखांनानै साहा लोंखांना जिरायना दङ नोंथां।
अ' दसे सम होनो हागोनबा।
औ हागोन नोंथां।
औ जोङो मोनसे आयदा लानि जेरैहाय जोङो बर' समाजाव बा जोंनि बे आसामाव गोबां औवाजों बायदिसिना बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा।
औ हागोन नोंथां ओ औवाजों जोङो माने जों बर'फ्राथ' गोबां जेनेबा मुवा बेसाद बानायनोसै आरोना
औ
गोदोनि दिनावथ' गोबां औवाया बाहायजाथाव मुवामोन
जेरै दाबो बानाय दाबो बाहायो आरोना बेफोरखौ बांसिनानो माने औवाखौ जोङो जेरै न' लुनायाव बाहायनो हायो आरो बायदिसिना बेरा दुमनाय जेनेबा बारिफ्राव बेरायथुमनाय जाहाथे बोरमा मोसौ मालायफोरनि बोरमाफ्रा जेनेबा बागानफ्राव हाबफैनो हायिनि जौरा होनो हायोब्ला जों औवाजोंहाय आरो दुब्लिफ्रावबो जोङो जेनेबा माइ खोथिया फोननायाव जोङो बेरा होनो थाखाय औवा औवाखौ दाननानै दुमनाय जायो जाहाथे मोसौ बोरमा हाबनो जानो हायिनि थाखाय आरो ना। आरो जोङो बाथौ दुमनायावबो जोङो औवा गैयाबानो जाया आरोना जोंनो औवाखौ नांथारद' खि नांथारद' मानो होनबा जोंनि बे बर'फ्रा हवा गैयाबानो जाया नाबाथ' बाथौजोंसो जोङो औवाखौ बानायनो हायो आरो दानियाथ' नै गोबां माबा बाथौ खौ जोङो लहानिबो बानायनाय नुनो मोनसै आरो ना औवानिखौ बिराद खम नुसै बानायनायखौ
औ
आरो जोङो औवाजोंहाय गोबां जेरै हासन बानायो बेवहाय जोङो। आस म नाफाम देनानै सोनानै दोनो जोङो बे हासुङावहाय
औ
आरो औवाजों जोङो माबा जेनेबा इसिंनि दर्जाबो बानायनो हायो जोङो जेरै इसिंनि दर्जा फानग्रा बेखौबो बानायो आरो जोङो हौवाजोंहाय उन्दुग्रा जेरै दाखाबो बानायो आरो नथाय जोङो जौ जेनेबा जों बर'फ्राथ' जौ बिराद मावोना।
औ औ।
बे जौनि जान्थाखौ जोङो बे औवाजोंनो बानायो आरोोना जों गोबां मुवा बेसाद बानायनानै जेनेबा फाननानै जानो हायो औवाजोंबो जों जेरै सानद्रि संग्राय आरो खबायाइ बायदिसिना जेखाइ बेफोरखौ जोङो बायदिसिना सुबुंफ्रानो औवाजों बानायनानै गावबाग गावनि फाननानै जायो आरोना बि जोंबो जों रां खामायनो हायो। दानियाथ' बिराद खम नुनो मोनसै आरोोना औवाजों बानायनायखौ माने बांसिनानो बानायबाबो गावबागाव बानायना माने गुबुननिफ्राय बायनानैसो लाबोयो।
गोदोनाथ' गावबा गावखौनो बानायनानै बिदिनो न'आव बानायना थाखाथारोमोन आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो होनो हागोन नामा एसे आरो मायाव बाहायबावो?
बेबायदिनो जोङो औवा नङाबानो जोंनि जिउवा नङा जेरखम जों जोनोम जानायनिफ्राय थैनायसिम जोंनो औवाखौ खौ नांगौ जायो जेरैहाय जोङो जोनोम जानाय औ गोदोनि समाव आरोना।
औ।
जेब्ला सासे गथ'आ जोनोम जायो हेलाबा उथुमाय हानांगौ जायोमोन।
औ नंगौ।
बे उथुमैखो औवानि सिलिबजोंनो हायोमोन होन्दों आरो। उन्दै समावहाय मानो होनोबा सिखा बा ब्लेट बेफोरजों हायोबा गाराय जालांनाय बा सेफटि जालांनाय बेफोरबायदिनि माबा थायो आरो सान्स थायो।
औ।
औ बेनि थाखायनो बे औवानि एफटिजोंसो हायोमोन आरो बे जोनोम समाव। बेबायदिनो जोङो जेरैहाय हासिबखौ सिनायो नों थाङा औ। बेखौबो बानायो आरो बेबायदिनो मैगं सुनो था खाय खादा औ बेबायदिनो आरो जोङो गोदोनि समावहाय न' लुनो थाखाय बा न'खौ जोङो गोदो औवाजोंसो बानायनानै
औ औवा गैयाबानो जायामोन गोदो
दानि बायदि बेबायदि स्मेन्ट इथा बेबायदि गैयामोन आरो।
औ।
औ। बेनि थाखायनो जेरैहाय जोङो खुन्था नांगौ खुन्थाखौबो औवानि आरो बे इन्जुर नांगौ इन्जुराबो औवानि आरो दरजा बेबायदिनो मानला ओ मा होनो बेबायदिनो सिलिं बेफोरखौ बेखौबो माने औवाजोंनो बानायोमोन आरो आरो बे खानो थाखाय बे थेङल थेङलखौ मिथियो नोंथाङा?
औ मिन्थियो।
औ बे थेङलजोंबो बे माबाखौ बे इन्जुर बा बे मान दालि बेबायदि फेरा बेफोर गासिखोबो खाजोबोमोन आरो बे गोबाव समयालागै थायोमोन। बा जोरो आरो बेयो गोबाव सम गोदोनि सम बेबायदिनो गुना आरि बेबायदिनो थेङल खौ जिरनानै गोबाव हरसे हरनै सोमना दोननानै सोमोमोन आरो दैयावहाय जिरना दोननानै जाहाथे बेखौ मोजाङै माने बेबायदि फिदिंनो हायो बा बे रुइबो बेनि थाखाय दैयाव सोमोमोन आरो।
मोजां गोरा जानायनि थाखाय आरो ना औ।
औ बेबायदिनो जोङो जेरैहाय जोंनि बर' हिन्जावफोरा गाव गाबागाव गाननो जोमनो थाखाय दख'ना गामसा फालि दायो नङासै औ बेफोर खौ दानायाव जोंनो औवाखौथ' नांथारगौ।
औ नंगौ
औ औवा नङाबानो जोङो जि जानो हाया आरो।
औ
औ जेरैहाय जोङो जिखौ सोंनोहाय खुन था नांगौ आरो बेनि सिगांबो जोंनो खुन्दुंखौ जेरैहाय सोरखि नोंथाङा सिनायो सोरखिखौ?
औ सिनायो
सोरखिया बेबायदिनो गिदिर फिसा थायो आरो बेबाय बिदिनो माइदि होनो दांगोन नाथा होनो गोलावै जेरै साथा बायदि महरा
औ नंगौ नोंथां
बेफोरखौ औवाजोंनो बानायजोबो आरो गाव गाव गावनि आखाइजोंनो बर'फोरा न'आवनो सोरजिनानै लायोमोन आरो बेफोरखौहाय। औवाजोंनो बानायो बेबायदिनो आरोबाव साल खुन्था जेरैहाय साल खुन्थाखौ जोंनो गंब्रै नांगौ जि दानो थाखाय औ जेरै जोंनाव बाथ्रा फाव दंना साल खुन्थानि रोदा नागिरनाय होननानै।
औ नंगौ
नोंथाङा खोनादों?
औ खोनादों नोंथां।
औ बेबायदिनो आरो जेरैहाय गरखा बे गरखखौबो औवाजोंनो बानायो आरो। बेबायदिनो बौदांगि दं बौदांगिखौबो बे औवाजों बानायो माने जोबनो गैयो आरो जोबोद बाहायजायो आरो जोंनि सान फ्रोमबोनि जिउआवहाय बे औवाया आरो औ बेबायदिनो जोङो आरोबाव मा होनो आबाद मावो ना औ आबाद मावनायावबो जोङो जेरैहाय नांगोल बानायनो जुंगाल बानायनो मै बानायनो गासैयावबो जोंनो औवा नांगौमोन आरो। दानि समाव हालौवाबाबो माने बेफोर गोदोनिफ्रायनो दैदेनजाबोनाय। जेनेबा जोङो दाथ' ट्रेक्टरजों हालेवजोबो अब्लाबो जोंनो बेखौहाय नांगौ आरो बेफोरो दाबायदिनि आनजादफोरावहाय फैनो हमसै आरो माने बेफोरखौ जोङो मोनथिनांगौ आरो बेफोरो मोनसे सल' बायदिसो जालांसिगोन। थाङोबा औ बेखौ सिनायि औ
खदालखौबोथ' औवाजोंसो बानायनाय जायोना।
औ नंगौ फिखुंखौहाय औ रुवा रुवानि बिखुङाबोथ' औवासो जायोना।
नोंगौ आरो जोंनो ओ बे जेनेबाथ' मानसि थैनायावबो जोंनो औवाखौ सो नांगौ।
औ बेखौनो आं होननो नागिरदों मोन। बेबायदिनो औ मानसि बानना लांनोबो आरो बे धाराया दाराखौबो। बे औवाजोंनो बानायो औ आरो जोङो औवाया आरो ओंखाम ओंख्रि संनायावबो बनावबो सोलिबावोसो। बनबो बानायो बेबायदिनो आरो जोङो जेरैहाय खेथि मावो लेस खुमब्रा जोगोनार बेफोराव जेंसि थुनो बा सां होनो बेफोरखौसो नांगौ आरो औवानि जेंसिफोरा
औवा गैयाबानो जाया जेरैबो
औ बेबायदि औ बेबायदिनो आरो मा होनो बे हालेवनाय आरिनाय गैयाबाबो जोङो बेबायदि मैगं थाइगं जानोनो जोंनो औवा खौ नांगौ आरो
औ
औ बेफोरखो जोङो जेरै नाफामावबोथ' सोलियो बे उम जेरैहाय सुनै सुनै फोमोननोबो औवानि हासुं आवसो फोमोनोमोन ना
नोंगौ नोंथां
बेबायदिनो आरो हाबायाव जोंनो जेरैहाय सुनैखौ बैराथिफोरा सानै लायोना
औ नोंगौ
जोंनो बे सुनै नांगौ आरो माने जोबनो थाङा आरो जेरै जों आरो दाला सान्द्रियाथ' जोंनि जिउआव एखथमबारे नांथारगौ आरो औ प्लास्टिकनि दिहुनबाबो प्लास्टिकनिया एसेबां मोजां जाया आरो माने औ औवानिया साबसिन जायो आरो साबसिन मोनो आङो औ जोंनाथ' बेबायदिनो औ नंगौ फिथा सौराय जानो थाखाय नांगौ औ जोंनाथ' आरो बिदिनो उम होननाय सं
आरो जोंनो बायदिसिना जेनेबा हाबाफ्रावबो मोनसे औवा नांग औवा गैयाबानो जाया दा जेनेबा खुन्थिया गायनाय आरि बायदिसिना गोजौआवहाय थुमबु खोंनाया आरि बेफोरावबो औवानि औवा गैयाबानो जाया आरो
नंगौ औ
औ
नङा बेबायदिनो आरो जोङो बेफोरखौ सोलोंना लायोबा बेफोरखौ मोनसे मोनसे आखाइनि हाबा बे सान्द्रि हेबनाय दाला हेबनाय बेफोरो बेफोरखौ सोलोंनानै लानो हायोबा माने रांखावरि आरजिनो हायो आरो बेखौथ' बेबायदि हौवा मानसिल' खामानि बा बे हिनजाव मानसिनिल' खामानि बेबायदि नङा आरो हौवा हिन्जाव गासिबो बेखौ मावनो हायो आरो औ बेबायदिनो आरो औवाया जोंना बे औवा गाजाया जोंना औवा मेवाइ होनो बे जानो हाबावो आरो दे नोंथां समाज जाबाय गोजोननाय थाबाय थाबायदै औ दे औ गोजोन